औ हेलौ औ आदा खोनाबाय
आतसा
अ नोंथां गोजोन फुंबिलि नोंथा नोंसिमबो
मायबाफोर खौरांमोन नामा नों
अ नोंथां खल हरनायनि जाहोना जाहैबाय जोङो दा बे मिथिंगानि बिफां लाइफां बा दै बेफोरखौ मारै संरैखा खालामो बा बिनि गुबुंले जानाय बेफोर गोमालांनो हमनाय बिफां लाइफां गोमालांनो हमनाय ओ बेफोरनि सायाव सावरायनसै नामा नोंथां?
औ सावरायजागोन नों थां मानो सावराय जाया जानो
नोंथाङाबो माखासे जाहोनफोर बा खायदाफोरखौ मोनथिखागोन जानो हागौ नोंथां बिसोरखौ बासायनायनि थाखाय
मोनथिगौ नोंथां एसे
उम दा नोंथां जों सिगाङावनो दैनि संरैखा आरो बिनि गुबुंले जानायनि जाहोनफोर बेखौ सावरायग्रोसिनो नोंथां ना मा होनो
औ सावरायजागोन नोंथां
उम ए नों आं
गुबुंले जानाय माने नोंथां जोंङो दैखौ बांसिन गुबुंले माबोरै मोनो होनब्ला जोंहा जे आबाद फोथार बायदिसिनायाव गोबां बिबांनि हासार मुलि एम्फौ फोथेग्रा मुलि आरो हाग्रा फोथेग्रा मुलि बायदिसिना बाहायनायनि थाखाय दैया गुबुंले जायो बिनि अनगायैबो बोहैनाय दैमा दैसाफोराव दाखोर दाला गारहरनाय जिब जुनार थैनायनि गोथै देहाखौ गारहरनाय बिब्दिनो बायदिसिना मुवा बेसाद गारहरनायनि जाहोनाव दैया गुबुंले जायो नोंथां बेजों लोगोसे औ नोंगौ बेजों लोगोसे टाउन एरियाफोरखौ नायोब्ला माखासे देनफोराव गाज्रि मुवा बेसादफोरखौ गारहरनानै दैनि थांनाय लामायाबो गाज्रि जायो जेनेबा नांथानानै थायो आरो बेजों लोगोसे दैनि मोनामनाय बासनाया साखाथि खाथि खालाफोराव गोसारलांनो हमो बिब्दि हिसाबैबो दैया गुबुं लाङो बा दैनि गुबुंनाया जायो दै संरैखा बुङोब्ला नोंथां दैखौ जों माबोरै संरैखा खालामनांगौ बा लाखिनांगौ बेफोरखौ बुङोब्लाथाय दैखौ जोङो नाङा फाङा ओरैनो बाहायगारनाङा आरो नोंथां बुंनो थाङोब्ला दैखौ जोंनि जायगायाव मोनो नाथाय गुबुन जायगायाव दैनि बिबाङा ओरैबायदि खम जेरावहाय बिथांमोना दैखौ लोंनो थाखायनो गोजान गोजान जायगा हान्थिनांगौ जायो दै संरैखा खालामनो थाखाय जोंहा गोबां हाबाफोर मावनो हायो जेरैहाय नांगौ बिबांनि दै बाहायनाय बिनि अनगा बारा दै बाहायनाङा आरो जेनेबा थोरसि लथा बायदिसिनाफोर सुयोब्ला दैखौ ओरैनो हगारगारना दोननाङा जेब्ला नों मानजिखांबाय अब्ला बिनि उनावसो नोङो दैखौ हगारनानै सुनांगोन आरो नोंथां आरो बिब्दिनो अखानि दै बायदिसिनाफोर दोनथुमनो हायो माबा मोनसे हास बरटनफोराव आजावनानै दोनथनो हायो बेजों लोगोसे नोङो अखा बायदि सि- अखानि दैखौ नोङो दोनथुमनो थाखाय हाखर जावनानैबो दोनथुमनो हागोन नोंथां
मोजाङानो नोंथां आइदियाफ्रा जों
औ नोंथां नोंथाङाथ' मिनथिखागौ दै गैयाब्ला जोंहा मा जायो
औ जे नोंथां दैयानो जोंनि थांना थानायनि उम बयनोबोसिमबो मिथिंगानि बेसाद खौथ' बयबो मिथिखागौ
औ औ दै गैयाब्ला जोंहा आबाद फोथारावनो आबाद दान जानाय नोङा नोंथां
उम उम उम
अ जेब्ला दै गैया अब्लाथाय आबाद फोथारा रानस्रावलांजोबगोन ना बालाबा रि बायदिसिना जालांजोबगोन अब्लाथाय जों आबाद मावनो हानाय नङा आरोना जेबो जों मुवा बेसाद बेखौनो मावनो हानाय नालाय आबाद मावनो हायाब्ला जों माखो जागोन बिब्दिबो जायो
जो जोनि डिस्ट्रिकआव बिदिनो दं नोंथां माखासे जायगा जेराव सरलपारा होननाय थिं दङ जे खायसे ओ मान सुबुंफोरनि न'आव माने दैयानो मोजां मोननो थाङा मा बेयाव हाफोर गोथौ गोथौ जावनांगौ जायो जेन'बा दंखल फुनायाव हाफोरखौ गोथौ जावनांगौ जायो
औ खोनानो मोनदों बिसोरो जायगायाबाथ' आरो ओजोंहाय हाजो एरिया नालाय एसे बिदियाव अन्थाइ बायदिसिना थाफायो नालाय बिसोर नि दंखल बायदिसिना जावनोबो गोबां खस्थ
खस्थ' जायो औ औ सिटि दा बिदिनो थां हा जों हागौमाय नाजानांगौ जोंनियाव लाबलाबसाब मोनो होननानै जोङो बाहायगारनाङा ओम ओ दाथ' ओ दैनि थांबाय नोंथां एबारना दैजों आरो बिफांजोंबो सोम दे बुंलाय जोंनिया
औ दङो नोंथां दङो
गोबां मानसिफोरा जेन'बा साख्रि बाख्रि गैयै मानसिफ्रा बिफां लाइफां दाननानै बनफोर आरिफोर फानो हाथाय बाजाराव
औ नोंथां
गैया उफाय गैया बि बिथांमोनहाबो फाननांगौ जायो जेबो खाबु मोनैयाव जिउखौ दैदेननो जेबो खाबु मोनैयाव बिथांमोनहाबो फाननांगौ जायो
नंगौ नोंथां नाथाय गोबां बिबांनि बिफां लाइफां दानफायनाया जोंनि मिथिंगा आरो आबहावानि थाखाय जोबोद गिख्रंथाव मोनसे थासारि लाबोनो हागौ इयुनाव
सैथो नोंथां
इसेबां हायो एसेबांनो बिफां लाइफां दानफायनायखौ खमायनांगौ आरो नोंथां आरो बिनि जानगाराव नंगौ हायोब्ला जों बिफां लाइफांखौ गायनांगौसो मानो होनोब्ला बि बिफां लाइफाङाबो दैखौ हमथाना लाखिनायनि मोनसे राहा बा आदब
उम उम दाथ' जों नुनो मोनो नोंथां उम
औ नोंथां
ओ आबाद मावनायफोराव जों नांगौ बिबांनि दैफोरखौ जोङो अखाफोरखौ जों बारा मोनबांनो थांला जाहोना बेनो जाहैबाय बिफां लाइफांखौ बांद्राय दानो बिदिनो जाखायो थाउन एरिया टाउन एरिआ यावबो न' बां लुनाया बांबायना जा एसे बिफां लाइफां दंमोन टाउनावबो बिसोर दाननानै दा गाव गावनि थाग्रा जायगा खुलि बानायबाय जायनि जाहोनाव टाउनावबो गरम बिबाङा बांनाय फाय बांदों
औ बेफोर गासैबो बिफां लाइफां गोमालांनायनि जाहोनाव
उम बेफोरखौ लाबोफिननो थाखाय गायनायनि लाहार फाहार खालाम जायोना
औ नंगौ नोंथां नंगौ
बिबदिनो गोबां हाग्रामा ओनसोलावबो बिफां लाइफां दाननायनि जाहोनाव जिब जुनारफोरनि थाग्रा खुलिया गोमालांनो हमगासिनो दं नोंथां
ओम सैथो नोंथां
जायनि जाउनाव जिब जुनारफोरा गामि ओनसोलसिम फैयो जाग्रा आदार नागिरनानै आरो सुबुं आरो जिब जुनारनि गेजेराव दाङा बाजि जानाय जों गोबां नुनो मोनगासिनो दङो जोंनि सुबुं मानसिफोराबो हाग्रायाव हाबै हाबै औ
बे ओ मैदिरफ्राथ' जेनेबा गावसोराव ओरै जाय जायगाया लांजायोबा माने आदारफ्रा खम जायो बिफां बिसोरो बिलाइ फिथाइफोर जायो ना बिफांनि जायनि थाखाय बिसोरो बे जालादारखौ नायगिरनो थाखाय सुबुंखौ थाग्रा फुलियाव फैनांगौ जायो ओमफाय बेखौनो जोंनि सुबुंफ्रा मा सानो मैदेरा गाग्लोबदों बिदि सानो माने मेन जाउना मा औ गाहाय जाहोना जाहैबाय सुबुंफ्रानो जेनबबा बिसोरनि हाग्रानि जिब जुनारफोरनि सायाव जाबसिन्ना होयो।
नंगौ नोंथां आं बेखौ गोबां नुनो मोनबोगासिनो आरो खोनानो मोनबोगासिनो दं
सुबुंफ्राथ' साननो गोरों बुजिनो गोरों जाबाय नालाय अब्लाबो बे फिसा खोथाखौनो दासिमबो हमदांनो हायाख जायनि जाहोनाव गावसोरनो गाग्लोब फैजायो सोरबा आथिं गाफायलांजायो सोरबा जिउआनो गोमायो दा बेफोरखौ साननो रोंनायमोनबा दै बेफोरबायदि जाथाया बांद्राय जानाय नङामोन दा बिनो ना नोंथां नोंथांनि नोंथाङाबो बे खोनाखाबाय जानांगौ गाग्लोबलायनाय दाङाबाजि जानाय औ
खोनानायजों लोगोसे नुनोबो मोनबाय नोंथां जोंनि जायगा खाथि साखाथियावनो जानाय बेफोर जाथायफोरखौ आं नुनोबो मोनदों खोनाबोदोंबो
उम नै दाख्लि बावैनो सरलपारायावबो थांनायाव बेसोर ओ सुबुंफोरा माखासे जेनेबा गारि गाफायजादों खर दोनायलायनाय गाफायजादों बिदि बे ओ गासिबो गावसिनि जाहोनावनो जेनबा ओ बिदि गावसोर थाग्रा जायगायाव बे जिब जुनार थाग्रा जायगायाव थांनानै बिदि गारि सागदावला हैयाबा जेनेबा बिसोरखौ डिस्टार्ब खालामहैयाबा बिथां बिसोरबो माने बिसोरखौ माबा होनो ओ जखम खालामनो बिदि जेबो गोसो जाया जिब जुनारफ्राबो गावसोरनि जायगा नालाय बिस्रा गावसोर बेरायो दा बेखौ सुबुंफोरा हमनो हानांगौमोन आरो
नंगौ नोंथां नंगौ
बेफोर बायदिखौ रायलायनायावथ गोबां खोथा ओंखारो नोंथां
ओंखारलाङो नोंथां
उम दा जों बेखौ बयबो साननांगौ जाहाथे उननि स माव बेफोर बायदि गावजों गाव जिब जुनारजों गाग्लोबलायनाय बा बुथारलायनाय जाया मानोना बिसोरबो जोंनि ओ‌ उम दे बुं
बि बिनिखायनो जोङो अरन बायदिसिनाखौ रैखाथि होनांगौ बिफां लाइफां दानफायनाय जिब जुनारनि बुथारनाय बायदिसिनाखौ जोङो खमाय होनांगौ आरो बादा खालामनांगौनो नङाब्ला जोंनि आबहावाया ओरैबायदि गु बुंले जाबावगोन दा नायनो थाङोब्ला जोङो सिगांनिख्रुइ दासिम गोबां सोलायनायखौ नुबोगासिनो दं नोंथां
हम
समाव गोजां बोथोरब्लाबो एसेबां गोजाङामोन
सैथो नोंथां
समाव नायामोन उम नोंथां गोलोम बोथोर एस एसेबां गोलोमनाय मोना बा गरम मोनामोन दादि थानोनो हालाय जायो नोंथां बिदुङा बांनायनि सायाव बांबोगासिनो दङो
ओम
आसा खालामो नोंथां‌ उननि‌ समाव बे बेफोरो गासिबो थिग जागोन
नंगौ नोंथां नाथाय जों गावनो गाव सांग्रां जालायाबा बेफोर खामानिफोरा जाफुंगोन खौ साना आं नोंथां जों गावनो गाव सांग्रां जानांगोन आरो गुबुनखौबो गुबुनखौबो बेफोरबायदि हाबाफारि बिफां लाइफां गायनाय दै सं रैखाथि खालामनाय हाग्रानि जिब जुनारफोरखौ रैखाथि खालामनाय अरनखौ रैखा खालामनाय बेफोराव गासिखौबो जोङो
सैथो होमबा नोंथां उननि समाव जों बिदिनो सावरायबावनोसै
औ नोंथांजों बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनो मोनना गोजोननाय मोन नोंथां आरो माखासे बाथ्राफोरखौबो सोलोंना लानो हाबाय आसा खालामो इयुनाव नोंथांजों बि बेफोरबायदि बाथ्रा सावरायबावनो मोनगोन होननानै
आंबो आसा खालामो नोंथां जेनबा गोजोनथों औ ए औ दे दोनथ'बाय औ